ओं नोंथां
औ दा नोंथाङा मा खालामनानै दं
आंथ' दा ओरैनो दङ नोंथां
अ दा बे समाव बिदिब्ला नोंथाङा औ खोनादों नोंथां बिदिब्ला नों
औ आङो मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो थाखाय कल खालामदोंमोन नोंथां सावरायनो हागोन ना
औ सावरायजागोन नोंथां बिदिब्ला आयदाया मा आयदाखौ सावरायगोन जों नोंथां
औ जों बिदिब्ला दैज्लां आरो मेसें बोथोरनि आबाद
दैज्लां एबा मेसें बोथोरनि मैगं थाइगंफोरनि सायाव सावरायनोसै नोंथां
जागोन नोंथां बिदिब्ला नोंथाङा माबादो सावरायग्रोदो जागायजेनदो
जागोन नोंथां ओ जोंहा दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोरनि मैगं होनना बुङोब्लाथ' बर'फोराथ' न'आवनो खेथि खालामनानै एबा न'आवनो आबाद मावनानै जाग्रा होमबा नोंथां नंगौ
नंगौ नोंथां
औ दा दैज्लां बोथोरावहाय दैज्लां बोथोरबाबो मेसें बोथोरानो जा गरम फोरा गावबा गाव न'आवनो हाफोर एसेयाव गाव गावनो दैज्लाङावबो मैगं थाइगं फोनानै बा आबाद मावनानै जायो आरो मेसें बोथोरावबो बिदिनो आबाद मावनाय जायो दा दैज्लां बोथोरावहाय एबा आबादखौ मावो बेफोरखौ आं नोंनो इसे फोरमायलांनि ओ जोङो औ दैज्लां बोथोरनि मैगं थाइगं होनना बुङोब्ला जोङो गिबियावनो बुंनांगोन जों खुमब्रा जोगोनार फोरला बबेबा जायगायाव बेखौ बहलबो होनना बुङो जिंखा बे उदासि मैथा सबायबिमा खुन्दुरि ओमफ्राय जायगा लायै जायगा पटलखौबो बा मा होनो फोनायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय बिदिनो बानलुफोर हाइजें हालदै बेबायदिनो बार' मासियाव फान्थाव मा होनो उदासि थास' ओमफ्राय थादुन आरो थादुन ओमफ्राय कक क्लिं बे जायगा लायै जायगा मावनायखौ जों नुनो मोनो ओमफ्राय मा होनो हानि सबाय बेफोरखौहाय दा दैज्लां बोथोरावहाय मोननाय जायो आरो
ओ बुङो बेफोर ओंख्रिफोरा बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ आरोना बर'फोरा गावसोरनो खस्थ' खालामनानै न'आव जा एसे बारि बागान थायो बेफोरावनो आबाद मावनानै ओ जानायनि अनगायैबो बिसोरो हाथाय बाजारफोराव जानोथ' इसिबां माने हाया नालाय हाथाय बाजारफोरावबो लांनानै फानहैयो आरो न'आव माखासे गोनां जानाय मुवाफोरखौहाय लानानै फैयो आरो न'नि आंखालफोरखौ सुफुङो आरो बेफोर मैगं थाइगं फाननानै फैसा औ बेबायदिनो जोंहा खुमब्रा खुमब्रायाबोथ' गोबां थायोना बेखौ जानो बालाय लायो ओमफ्राय खुमब्रा खुमब्राखौहाय जोङो गोरा रां होनानै गुफुरफोर होनानैहाय माबायो आरो थिनानै दोनो
औ
मेसें बोथोराव जानो थाखाय जानो लुगैयोना अब्ला औ जोना जोबनानै थांबा जानो लुुबैय ना बेनि थाखाय जोङो खुमब्राखौहाय थिनानै दोनो आरो बेबायदिनो जोंहा दंबावो जोगोनार जोगोनाराबो थिनानै दोनजाग्रा मोनसे मैगं
औ
बेखौबो जानानै आग्लायबा ओ उननि समाव जानो होननानैहाय बा मेसें बोथोराव जानो होननानै बेखौबो थिनानै दोननाय जायो आरो बेबायदिनो जोंहा फोरला फोरलाखौहाय' जोंहा थिनानै दोनजाया थेवबो फोरलाखौहाय ओंख्रि जानो थाखाय न'फोरावनो बारिफोरावनो मा होनो गायनानै लायो आरो बे फोरलाफोरखौबो जानायनि अनगायैबो ओ फाननायखौ जों नुनो मोनो फानो जोंहा दङ बेनि उनाव जिंखा जिंखाखौबो थिग बेबायदिनो खालामो ओ थाइबेंफोरखौबो बिदि बिदिनो जानो हानायखौ जायो जानो हानायखिनिखौ जानानै ओमफ्राय जानो आंगायनाय मोनोबा फाननाय जायो आरो बेबायदिनो जा दं मैथा सबायबिमा बेफोरखौबो बेबायदिनो खालामो आरो
औ
बेनि अनगायैबो जोंहा
थारुन दङ थारुन थास' होनो जायखौ बेखौ जोङो
औ
जाय मा होनो गायनानै जायो बेनि अनगा बे ओमफ्रायबो बेनि आबाद खालामनाय जायो आरो बेनि बे आबादखौहाय हा दखरसे थायोबा बेवहायनो गायनानै होनानै जानायनो ओं बेखौबो फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो जोङो
औ
आबाद मावनानैबो जोङो जिउ खांनो एबा जिउखौ दालांनो हायो न'खराव नांगौ जानाय बुस्थुफोरखौ जोङो मोनो आरो आबाद मावनानैबो बा मैगं थाइगं खुबैनानैबो
औ
बेनि अनगायैहाय दङ जोंहा मेसें बोथोरनि आबाद बा मेसें बोथोरनि मैगं थाइगं मेसें बोथोरावहाय जोंहा बेबायदिनो ओ लाइ लाफा बिनिहाय दा फुलकबि बान्दा कबि अलकबि आलु सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर दुन्दिया बेबायदिनो ओ टमेट' जायखौ बिलाथि फान्थाव होननानैबो बुंनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
हानि सबाइ केसारि दालि बेफोरखौहाय मेसें बोथोरावहाय मोननाय जायो आरो बेफोर मैगंखौ। ओ दैज्लांनि बायदिनो बेफोर मैगंखौबो बर'फोरा ओ मेसेंवबो बेबायदिनो खुबैनानै जायो आरो बोथोर लायै बोथोर ओ दैज्लां मेसेंनि अनगायैबो दा दाथ' जायखिजाया बोथोरावनो दैज्लांनि मा होनो दैज्लांनि फिथाइफोरखौबो बा मैगं थाइगंफोरखौबो मेसेङावबो गायनो हायो। दैजाङावबो गायनायखौ जों नुनो मोनसै आरो नङा ओमबा नोंथां?
औ बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां बेबायदिनो मैगं थाइगंफोरखौ बोथोर लायै बोथोर गायनानै जायो आरो जानायनि अनगायैबो जोङो ओ बबे बबेया बबे बबेजों गोथाव जायो बेखौ नायनानै जायो।
औ
औ थिग बेबायदिनो गोजां बोथोराव मोननायखौ गोजां बोथोराव जायो। दैज्लां बोथोराव मोननायखौ दैज्लां बोथोराव जानाय जायो आरो।
औ
औ दा नोंथाङाबो दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव मोननाय मा होनो मैगं थाइगंनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो नोंथां
जागोन नोंथां बिदिनो बर'फोराथ' गाय आबाद खौनो मावनानै जाखायो माइ आबादनि अनगायै बिदिनो बर' फोरा न'नि बारि बागानफोराव बिदिनो मैगं थाइगंनि खौ गायनानै बिसोरो मा गावनि नखराव नांगौखौ सुफुङो नङा होमबा नोंथां? बिदिनो बर'फोरा गुबुन गुबुन बोथोर लानानै बोथोर मैगं थाइगंफोरखौ गायो आरो। जेरै दैज्लां बोथोराव आलदा मेसें बोथोराव आलदा जेरै नोंथाङा बुंनाय बादिनो दैज्लां बोथोरनि समफोराव बर'फोरा बिदिनो बाथुराव, खुमब्रा, जोगोनार, जिंखा, थाइबें, उदासि बेसोरखौ बेफोरखौ फोनानै जायो मैथा हाजि सबाइ बिमा बेफोरखौ बिसोरो मा दैज्लां बोथोरनि समाव फोनानै गायनानै जायो आरो बिदिनो दैज्लां बोथोरनि उम समाव बिदिनो फुलकबि, बान्दाकबि, अलकबि आलु सामब्राम सामब्राम गुफुर दुन्दिया बेफोर अनगायैबो मैगंनि बेलायाव लाइ, लाफा, मुला बेफोरखौ बिसोरो मा मेसें बो बोथोराव फोनानै जायो बेफोर मैगंफोरखौ जोङो मेसें बोथोर बोथोराव जानो मोननायखौ मोनो थारैनो बेफोर मैगंफोरा बिदिनो गुबुन जों बेखौ मैगंनि थावनायखौ लानानै गुबुन गुबुन ना बेदरजों जायो आरो जेरै मैथाखौ गुबैयै ना आरो अमा बेदरजों जानाय जायो मैथा गोजाखौ आरो मैथा बांगालखौ बिदिनो अमाजोंबो नाजोंबो आरो बिदिनो दाउजोंबो जानाय जानो गोथाव मोनो बिदिनो दैज्लां बोथोरनि खुमब्राखौ बुङोब्लाथ' खुमब्राखौथ' नोंथाङा बुंखाबाय थिनानैबो जानो हायो जोङो बिनि अनगायै खुमब्राखौ जोङो बर'फोरा बांसिनानो बिदिनो दाउजों आरो बिदिनो हांसो जों जानो गोथाव मोनो आरो आरो बिनि अनगायै जोगोनारखौ बुङोब्ला जोगोनारखौ बर'फोरा बिदिनो अमाजों आरो दाउजों दाउजोंनो गुबैयै जायो जानायखौ नुनो
औ
औ गोथावसिन जायो उदासिखौ बुङोबा उदासिखौ बर'फोरा बिदिनो आलुफोरजों एवनानै आरो आलु नङाबा ओरैनोबो एवनानै जायो आरो आरो उदासिखौ आलुजों लाब्राबो खालामना जायो बिदिनो मैथा मैथाखौथ' बुंखांबाय ओ बिदिनो थारुन थारुनफोरखौ बर'फोरा अमा अमा गोरान दाउ ना बेफोरजों जानाय जायो आरो थारैनो औ बिदिनो कफि फुलकपि बानदाखपि बानदा कबिखौ बर'फोरा लाब्रा जों जायो आलु होनानै लाब्रा नङाबा नाजोंबो ओंख्रि जायो गुबुन गुबुन बर'फोरा बिदिनो ओंख्रिनि थावनाय खौ लानानै गुबुन गुबुन रोखोमै लानो रोङो आरो थारैनो
नंगौ नोंथां
दैज्लाङाव दैज्लांनि ओंख्रिखौ दा आथिखालावथ' मेसेङावबो मोनहैनाय जाबाय आरो मेसेंनि ओंख्रि बेखौबो आथिखालाव दैज्लाङावबो माखौबा माखौबा मोनग्रा जाबाय औ दाथ' दैज्लां मिथिंनि बारा माबाला
फाराग गैला
औ थारैनो बोथोरा सोलायबोबाय बिदिनो
दा औ बे टपिकनि सायाव सावरायनानै नोंथांजों जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा जोंहा
औ नंगौ नोंथां
औ बिदिब्ला एसे बेसेयावनो दोनथ'सै नामा नोंथां
जागोन नोंथां बिदिब्ला गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो